आं
ओ हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
अ नो-नोंथांजों आं एसे गोनांथार खोथा सावरायनो होननासो फनखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावराय जागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांनि ओनसोलाव जानाय दोरोङारि फोरबो एबा बो ओ ओरैनो फालिबाय थानाय फोरबोफोरनि मुंनि सोमोन्दै
ओ जोंनि जा फालि-फालिबाय थानाय फोरबोफोरा जाहैबाय जेरै- ओ दुर्गा फुजा ओ जेरै- लक्ष्मि फुजा आरो बेफोरबायसा गोबां फुजाफोर दं आरो ना फोरबोफोर
औ नोंथां नोंथाङा आंनो ओ जों
बाथौ फोरबो आरिफोरखौ जों फालिनाय जायो आरो ना ओ नोंथाङा नोंसोरनि जे ओ जायखिजाया ओरैनो मा फोरबोफोरखौ माबायसा फालिनाय जायो फोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओरै गुबैयै जों बर'फोरा दोरोङारि फोरबो हिसाबैथ' ओरैनो बैसागु फोरबो इनो आमथिसुवा बेनो काति बैसागु आरो मागो फोरबोखौ गुबैयै फालिनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव ओ दा बिनि गेजेरावनो आं नोंथांनो जोंनि मा होनो बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय फोरबोनिस सोमोन्दै ओ मोनसे जायखिजाया मोनसेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ गुबैयै जोंनि बर'फोर एबा जोंनि आसामनि सुबुंफोरा फालिनाय जायो नोंथां। बे फोरबो खौ गुबैयै औ सैत्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिजेननाय जायो। बे फोरबोआव औ मा होनो नोंथां ओ गिबि सान हिसाबै जोङो मोसौ फिनायखौ जायो बे मोसौ थुखैनाया गिबियावनो ओ फुंबिलियावनो सिखारनानै मोसौफोरखौ थु-थुखैनाय जायो। जेरै- जोङो सानसे सिगाङावनो मोसौ थुखैनो थाखाय ओ मा होनो एखौ फान्थाव ओ हालदै बिदिनो खाद्रि बिदिनो लाव बिदि गोबां ओ मुवाफोरखौ जोङो मैगंफोरखौ बुथुमा दोनखानाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो फुंबिलयावनो सिखारनानै मोसौखौ गलिनिफ्राय खावनोग्रोननाय जायो। बे खावन खांनानै जोङो बैफोर सानसे सिगाङाव बुथुमा दोननाय मैगंफोर जेरै जों लाव फान्थावफोरखौ हानाय जायो आरो मोसौफोरनो गानो थाखाय मालाबो सुनाय जायो आरो नोंथां, थिग बेबायदिनो जेब्ला जों बेफोरखौ खांनानै गामिनि दैसा सेराव लाङो, लांनो नागिरो अब्ला मोसौखौ जोङो गङाव थाव फोननो आथिङाव थाव फोननानै होना लाना थाङो आरो नोंथां। होना लांखांनानै जोङो गामिनिनो ओ माने दैसा एबा बिलोआव मोसौखौ खख्रां लोबखां मोसौफोरनाव बैफोर हानाय ओ जेरै मैगंफोरखौ हादोंमोन। बेफोर मैगंफोरखौ मोसौनियाव सारनाय जायो, आरो मोसौनो माला सुनायखौ गोदोनायाव गानहोनाय जायो। आरो बिदिनो गानहोखांनानै मोसौनो जोङो माने बै बैदिनखालि मोसौखौ जों खानाय जाया आरो नोंथां। मोसौखौ हगारना होनाय जायो बे हगारना होखांनानै मोसौखौ मा होनो? ओ जे जेब्ला हगारो बै समाव मोसा लख्राफोरा जाजानो गिनानै जोङो मा खालामो बे मोसौ फोरनाव बै जोंनि ओंखाम संनाय दो एबा थोरसि एबा खान्था बे बिनियाव थानाय हांगारखौ जोङो हख'नानै लांनाय जायो आरो नोंथां। बे हख'ना लांनायखौ जोङो थाव गुबैजों फोननानै एनदा थारा दानना लाना थांनायजों जोङो थफा थफा थफा जोङो दागो होयो आरो मोनथाम मोनथामनो। अब्लाना मा जायो बेखौ मोसौखौ मोसा बायदि नुयो। बेनि थाखाय थाखायनो माने मोसाफोरा जानो हाया आर', बिदि फोथायनाय थानानै थानायखायनो जों मोसौखौ बिदि होनाय जायो आरो नोंथां, बेबायदिनो मोसौखौ जेब्ला जोङो थुखैखांबाय मालाखो गानखांबाय अब्ला जोङो बै बै ओ मा होनो दिगिलिटि थाराय आरो बिदिनो ओ मोखनाजों ओ बानायनाय लावथिजों जोंङो मोसौखौ बुयो जाहाथे मोसौनाव गाज्रि बेराम आजारफोरा खारथों होननानै आरो गाज्रि बेराम आजारा दाजाथों होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनाव। बिदिनो थुखैखां लोबखां जों मोसौखौ दुब्लि एबा फोथारबारियाव हगारना फैनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय न'आव फैनानै ओ जोंना ओ गिबियावनो आनान आ आनान आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबनाय जायो नोंथां। बे गाबखांनायनि उनाव मा होनो? जोंना ओ मोनसे नेम दङ आरो नोंथां बे नेमानो जाहैबाय गोखा गोखै जानाय, बे गोखा गोखै जानायाव गोबां जोंना मैगंफोरजों खानाय खाबथिंनाय जायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा। बेफोर मैगंफोरनि गेजेराव दोङो जेरै लाफा सायख' जेरै मा होनो अन्थाइ बाजाब बि बिदिनो दोङो दुलुंफुर जेरै मा होनो? फाथो बिजौ बिदिनो जोङो सिब्र' बिदिनो सिबिं बिदिनो दोङो गोबां दोङ आरो नोंथां जेरै बेन्दों बेला खिफि बेन्दोंबो दङ बिदिनो गासै जौसे सेथा मैगंफोर खाब खाबथिंनाय जायो आरो नोंथां खाबथिंननानै बैदिनखालि एवना जानाय जायो एबा भाजि संना जानाय जायो आरो। जेरै जों बेफोराव जों खान्थालखौबो होनाय नुयो आरो नोंथां जेरै थालिर फस्ला बेफोरबायदि गोबां दोङो बेफोरखौ जोङो दिंखिया जिफोरखौबो होनाय जायो। बिदिनो मैगंखौ जों संना जानाय जायो आर' बे संना जानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे मा होनो मुलाम्फा दोङो बे मुलाम्फायानो जाबाय जोंनि सुबुंनि ओ देहायाव जानाय जेरै बेमार आजारफोरा खारथ खारदो खार होनानै बेनिफ्राय आरो गुबुन बेमार आजारा सन्देर फैनो हायै बायदिनि थाखायनो बे ओ गोखा गोखिखौ खाना ओ खाना जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जाखां लोंखां जेब्ला जोङो मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौखौ फोथार एबा ओ मा होनो ओ बारिनिफ्राय होना लाना फैनानै मोसौ मोसौफोरखौ मोनाबिलियाव खाफिन्नाय जायो आरो बे खाफिन्नाय समाव जोङो जेरै सुबुंफोरा मा होनो गोदान गस्ला गानो गोदान बोसोराव थिग बेबायदिनो मोसौफोरनोबो गोदान बोसोरनि हिसाबै थाखा गोदानजों गोदोनायाव खाना दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना मोसौ दिना मोसौ थुखैनायनि दिना मोसौ बैसागोआ थांओ आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा बैसागोनि से थारिख फैबाय बे से थारिकाव मा होनो फुं बिलाइयावनो सिखारनानै दुगै लोबै जोङो आनान गसाय आफा बोराई बाथौ आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनायनि आगोलावनो जोंहा बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै हौवासाफोरा हौवा माहारिफोरा गाम'सा गानो आरो गोदोनाय आर'नाइ लायो आरो नोंथां आरो थिग बेबायदिनो हिनजाव माहारिफोराबो बिदन दख'ना गोमो गानो आरो गोजा गस्ला गानो आरो माने ब्लाउस गानो बिनिफ्राय आर'नाइ फास्रा गोजाखौ लायो आरो बिसोरबो लानानै आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनियाव फैबाय थानाय बोसोरनि थाखाय माने गाहाम देहा गाहाम हास्थायनायफोरा जाफुंसारथों होननानै आर'ज गाबो आरो नोंथां बे आर'ज गाखांनायनि उनाव ओ माने बिमा बिफाखौ मान होनाय बा खुलुमनाय ओ देरसिनखौ खुलुमनो हाया जायो आरो बेनि उनाव जोंना मा जायो नोंथां ओ होम बिदि जाखांनायनि उनाव जोङो गामिनि थानसालियाव थांनानै गासैबो रायजोनिफोरा खौसे जानानै बेयाव आर'ज जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरफोरा मोजाङै मोजां थांथों मानसिफोरनि साननाय हनाय जा होन्नानै आर'ज गाबो बे आर'ज गाबखांनायनि उनावनो जोंहा ओ गेदेरफोरखौ मान होनाया सनमान लानायफोरा हाबाफारिया जायो बिदिनो जोंहा बैसागु फारि-फारि मोसानायनायफ्रा जालाङो नोंथां दाथ' नोंथां समाबो आंहाबो बारा गैला दा नोंथाङाबो एसे आंनो बैफोरनि सोमोन्दै एबा बैसागु एबा बर'फोरनि दोरोङारि सोमोन्दै एसे फोरमायना होजागोन नामा खम समनि गेजेरावनो
ओ नोंथाङा जेरै ओ बैसागोनि ओ फोरबोनि बागै गोबां मोजाङैनो फोरमायना होखाबाय जेला ओ आं दिनै नोंथांनि सेराव दा काति जा जोंनि काति फोरबोनि बागै एसे बुंनो सानदों जेरै काति फोरबो मुङा जोंे बे आबाद नि फोरबो बेखौ जोङो ओ जेरै नै काति मासनि काति मासनि सेथे-सेथि दिनखालि जोङो बेखौ ओ फालिनाय जायो जेरै जोङो ओ सेथि दिनखालि फालिनाय जायो जेला जों बेयाव गोनांथि जानाय जेरै ओ बुट एबा जायखि जायखिजाया जोङो बेयाव जा फोरबोआव फालिनायाव जाया जोङो एबा थुगि होनायाव जोंहा गोनांथि जानाय मुवा बेसाद एबा फिथाइ सामथाइ आरिफोरखौ जोङो सानसे सिगां नङाब्लाबो जोङो ओ जे जेेब्ला जों काति बिहुखौ जोङो ओ बेलासे समावसो होनाय जायो जेला जोङो फुंफोराव बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायो बेनि उनाव जेब्ला जोंना बेफोर बुथुमखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला जोङो
जेरै ओ जेरै जोङो नुनो मोनोदि जेरै औवानि जेरै जा जोङो ओ माबा बानायनाय जायो नङाब्लाबो जों जेरै थालिर बिफां बे दानस'नानैबो जोङो ओ औवानि माबायाव सुनानै जोङो ओ जाय माबाखौ लाइजुलाय बिलाइ आरि खौ जेराव दोनगोन जोङो बेखौ माबानाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो जा थैगियारिफोरखौ जोङो गिबियावनो ओ नैबे बाथौ गुदियाव होग्रोनायनि उनाव जोङो ओ ओजोंहाय जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय आइ माइनावखौ बरायहैनो बरायनानै लाबो थागियारि एबा आलारि बाथि थि सावनानै जोङो बे आइमोननावखौ मोजाङै आर'ज खालामनानै जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो बरायनानै लाना फैनानै न'नि न'मा न' नङाब्लाबो जोङो जेरै बाख्रियिफोराव जोङो लानानै फैयो आरो ना
औ सल दा
ह मागो दमासिनि बागै एसे फोरमायना हागोन नामा?
हा नोंथांा मा बुंदों ससे फिन बुंफिननाय।
मागो दमासिनि बागै
औ हागोन नोंथां होमब्लाा गोदाव मोनसे' जोंनि बर'फोरनि गुबै मा होनो जानाय लोंनायनि मोनसे फोरबो। आबादजों सोमोन्दो गोनां नोंथां बे मागो दमासियानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरा मा होनो जेब्ला पुस दाननि जोबथा सान संक्रान्ति दिनखालिफ्रायनो फालिनाय जायो नोंथां बे मागो दमासियाव खा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो जानाय लोंनाय जेरै ना बेदर जानाय लोंनाय बेबायदिनो फिथा सौाइ जानाय बेफोरफोरखौनो फालिनाय जायो नोंथां बे मागो दमासि थवबो आरो जोंहा मोनसे नेमखान्थि दोङो जे बेनो जाहैबाय भेलागुर सावनाय बे फलागरसनाया हाबायाबो मागोनि से थारिख खालि फुंबिलिनि समावनो खुंफुंनाय जायो आरो नोंथां बे खेलागुरखौ जोंहा मोननै बानायनाय जायो जेरै मोनसे जाबाय राजा मोनसे रानि होननानै जोङो फो फासनाय दोङ आरो गंनै बानायो बिदिनो बेनिफ्राय बे बानायनायखौ खावनो थाखाय जोंहा सानसे सिगाङाव थानो थाखाय बा लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोंहा बेहाय न'बो बानायनाय जायो गंसे बे न' सिङावनो बै भेलागुर सावगिरि बिथांमोना उन्दुनानै थायो आरो बेयावनो जानाय लोंनाय हाबाफारिया जायो आरो नोंथां बेबायदिनो फुंबिलियाव सिखारनानै मानो सोरांब्ला भलागुरखौ दुगै लुबै खावनाय जायो आरो नोंथां बे खावनायनिेजेरजोंोहा फोथायनाय दोङो देहायाव माबा मोनसे गाज्रि लोमजानाय दङोबा बेमार आजार दोङबा बे सायनायनि गेजेरजों जोंहा मा बेफोरो मा होनो। खारो होननाय खोनादों आरो नोंथां आरो मा जोंहा गोजां बोथोर नालाय बे समाव गोजांनायाबो खम जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो जों जेब्ला बे फिलबोआ सय हांगार जालाङो एबा सेव हांगार जालाङो अब्ला जों बेनि हांगारनि खोथाखौ लानानै न'सिम फैफिनो आरो नोंथाङा बेबायदि नङा खेलाफोरखौ जों सावो आरो नोंथां बेबायदि सावखालिबो जोंहा बे मागोआव मा होनो नोंथां गोबां जोंहा नेमखान्थि दङ जेरै जानाय लोंनायनिबो फिथा सौरायाइनिबो सम दङ नालाय बेबायदिनो फिथा साइखौ जायो बेबायदिनो गोथैसिफोरनोबो एबा थैखांनाय सुबुंफोरनोबो मा जोंहा फिथा सौबायाइफोरखौ जौ बिदैफोरखौ बावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'आलायसै
औ औ दे गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसो